ओ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाहरबाय
औ नोंथां नोंथांमोननिसिमबो
नोंथाङाथ' दा बेबादिनो ओरैनो दं जाहैबाय आरोना
नंगौ नोंथां ओरैनो दं नों नोंथाङाबोथ'नो
औ औ औ बेबायदिनो ओ नोंथां जों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ फरायसालि आरोना
औ नोंथां फरायसालि ना फरायसालिमोन फरायनाय जागायनायनिफ्राय लानानै जोबसिम औ औ नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ ओ फरायसालि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बेखौनो मिथियो जे सासे फराय साया उथ्रिसार जानायालागै जोङो जेब्लाबो फरायसालि नङाबा सासे फरायसाया उथ्रिजार जानो हाया आरो नंगोना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेबादिनो जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्ला ओ जोङो फराय लांबाय थानो थाखाय जोङो सासे फरायसालियाव फरायनो थाखाय जोङो सासे फरायसा जाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बेबादिनो जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्ला ओ जाय फरायसाया फरायसालियाव थांनो लाजेनगोन अब्ला जोङो ओ गामियावनो गंसे बेबादिनो जायखौ जोङो अंगनबादि होननानै बुंनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बे अंगनबादियाव बा बोसोरनि उन्दैफोरखौ लानाय जायो आरो ना अंगनबादियाव
नंगौ नोंथां नंगौ
बेबादिनो बा बोसोर जेब्ला बा बोसोर जायो अंगनबादिखौ एंगारनानै जोङो थाङो ओ गुदि फरायसालियाव आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ जेब्ला जोङो गुदि फरायसालियाव थाङो अब्ला जों गुदि फरायसालियाव ओ जायखौ जोङो ओ क थाखो ख थाखोबो बेबाददि बुंनाय जायो नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो क थाखो ख थाखो मोननायनि उनाव से थाखो नै थाखो थाम थाखो ब्रै थाखो बा थाखो मोनगोन जौ जायखौ जोङो ओ सौ जायखौ जोङो क थाखोनिफ्राय लानानै एबा से थाखोनिफ्राय लानानै बा थाखोसिम बे खौ जोङो गुदि फरायसालि बुंनानै होननाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबायदिनो गुदि फरायसालिखौथ' जोङो बेबायदिनो गामि गामि बे बादिनो नुनायानो जायो नङा होमब्ला नोंथां गामि गामि
नंगौ नोंथां
औ बे गुदि फरायसालियाव फरायखांनायनि उनाव जोङो मोनगोन ओ द' थाखो जायखौ जोङो द' थाखो स्नि थाख थाखाय जायखौ जोङो गेजेर फरायसालिनि होनना बुंनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थारि
ओ बेबायाददिनो जोङो गेजेर फरायसालि होननानै बुङोब्ला द' थाखो स्नि थाखो दाइन थाखो ओ बेयावबो ओ मोनसे थाखोआव जोङो मोनसे थाखोखौ ओ उथ्रिलांनो थाखाय जोङो आनजाद होनो गोनां जायो मोनसे थाखोआव ओ जायखौ जोङो ओ जायखौ जोङो एनिुयेल एगजाम होननानै बुंनो जेन' नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो दाइन थाखोयालागै बेबायदिनो आनजाद होनानै उथ्रिलांनायनि उनाव जोङो मोनो ओ गोजौ फरायसालि आरोना।
नंगौ नोंथां।
जोङो गोजौ फरायसालियाव नुनानै मोननाय जायो ओ गु थाखो आरो जि थाखो।
नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो जोङो गु थाखा गु थाखाखौ जोङो गु थाखोनि आन्जादखौ उथ्रिसारनायनि उनाव जोङो मोनगोन जि थाखो। ओ जेब्ला जों जि थाखा मोनो अब्ला जोङो मोनसे गिदिर आनजाद जायखौ जोङो मेट्रिक आनजाद होननाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ ओ जोङो मेट्रिक आनजाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बे जोङो जि थाखोआव जि थाखोखौ जेब्ला जोङो ओ जि थाखोया जेब्ला जोबनायनि सम फैगोन अब्ला जोङो जि थाखानि जोब थि समाव जोङो बे आनजादखौ होनो गोनां जायो जायखौ जोङो ओ मेट्रिक आनजाद होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ। ओ बेबायदिनो जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्ला बेफोरखौनो फरायबोनानै एबा गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायबोनानै गेजेर फरायसालि बारबोनानै बेनि उनाव जोङो मोनो गोजौ फराय जायाव जो जाय गोजौ फराय फरायसालियाव जोङो ओ मे ट्रिक आनजाद होननानै गोनां जायो नोंथां
नंगौ नोंथां।
औ बे मेट्रिक आनजादखौ जोङो उथ्रिखांनायनि उनाव जोङो मोनो ओ थाखो जिसे आरो थाखो जिनै
औ नंगौ नोंथां।
बे खौ जोङो ओ हायार सेकेण्डारि होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दानि जुगावथ' जोङो बेबादिनो ओ हायार सेकेण्डारि एबा जि थाखो जिसे थाखो जिनैफोरखौ जोङो ओ गोजौ फरायसालिजोंनो सरजाबफाना होनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरोना नोंथां। दानि जुगाव औ। बेबायदिनो जोङो ओ गोजौ फरायसालिजों लोगोसे बे थाखो जिसे आरो जिनैफोरखौबो सरजाबफानानै होनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबादिनो जोङो थाखो जिसे आरो थाखो जिनै फरायनायनि उनावबो आरो मोनसे गिदिर आनजाद मोनबावो बारना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ जायखौ जोङो ओ ओइस एस आनजाद जायखौबा जोङो हायार सेकेण्डारि आनजाद होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां? बेबा औ बेबादिनो जोङो हायार सेकेणडारि फरायखांनायनि उनाव जोङो ओ जों लाइन मतेबो फरायलांनो हायो आरो बि ए एम ए बो बेबायदि फरायलांनो हायो जायखौ जोङो जौसिन फरायसालि होननानै बुंनाय जायो आरोना।
नंगौ नोंथां।
औ दाथ' जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोंनि गुदि फरायसालिनि फ्राय लानानै ओ गोजौ फरायसालिसिम जोङो ओ जायखौबा जोङो जानाय आदार बेबादिनो गाननाय जोमनाय खसाब बेबादिनो फरायनो थाखाय सोरखारनिफ्राय बिजाब बेफोरखौ जोङो सोर सरखारनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना नोंथां। औ बेबायादिनो फरायसालिनि थाखाय जोंनो सोरखाराबो गोबां अनसुंथाइ बेबायदिनो न'फोरखौ बेबायदिनो ओ पाक्कानि लुना होयो न' फोरखौ मोजां खालामनो होयो आरो फरायसालिफोराव दानि जुगावथ' नुनानै थांनाय जाबाय जे फरायसालिफोराव जोङो पांखा एबा जायखौ जोङो फेन होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौबो होनाय ज जायो गरम बोथोरनि थाखाय नङा हब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां फरायसालियाव जोङो गोबां फरायसालियाव जों गोबाङैनो जोङो सोरखारनिफ्राय जोबोर अनसुंथाइ एबा जोंनो नांगौ बुस्थुखौ जोंनो सोरखारा गथायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो फरायसालिफोराव सानजौफुनि जामुं जानाय आदारफोरखौबो सोरखारानो होजोबो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ बेबायाददिनो फरायसालि होननानै बुंब्ला बेफोरखौनो बुजियो आरो फरायसालियाव ओ गोबां रोखोमनि ओ साबजेक्ट थायो ओ बेबादिनो साबजेक्ट बाय साबजेक्ट बेफोरबायदिनो जोंनि फोरोंगिरिफोरबो थायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ औ बेबादिनो ओ मोनसे फोरोंगिरि एबा गासैबो होननाय मथे जोंनि फरायसालियानो गंसे मन्दिर बेबायदि होननानै मिथिनाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ नोंथां ओ दाथ' बेबादिनो फरायसालिनि बागै नोंथाङाबो जा एसे हायो बेफोर खौ बुंफोरना बा गाहाम जागौमोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथां थारै फरायसालि होनोब्ला जोङो फरायनो मानसिनो सोलोंथाइ नांगौ नङा होनब्ला नोंथां? सोलोंथाइयाथ' मानसिनो जिउआव गोनांथार बे सोलोंथाइखौ लानो थाखायनो जों फरायसालियाव थांनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे फरायसालियाव थांनाया जों बा बोसोरफोरनिफ्रायनो दाना फद ब्रै बोसोरफोरनिफ्रायनो हेंगारनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां? बेफोर एंगार हरनायाव जोङो गिबियावनो उन्दैनिफ्रायनो एंगारहरनो सर्स जायखौ बुङो जोङो। सरसा खालामनो थाखाय उन्दैसाफोरखौ गथ'साफोरखौ। सरसा खालामनो थाखाय अंगनबादि दङ अंगनबादियाव जों हगार हरनानै खो हुदा खालामना लानाय जायो फरायसालियाव थांनाय सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामनाय बेबायदि हुदा खालामनो थाखाय अंगनबादिफोराव हेंगार हरनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बे अंगनबादि हगारहरनानै। बेनि उनाव जों अंगनबादिखौ बार- बारहो हरनानै जोंङो गुदि फरायसालियाव मुं थिसनना होनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गुदि फरायसालियाव। गुदि फरायसालिफोरा जोंनि गामि खाथि खाला नखरफोरनि बेफोरावनो थायो एसेबां
थांनांआ बेफोराव जोंङो मुं थिसना होनानै से थाखो जाय जोंङो अंगनबादि बेयाव जोंङो क थाखो आरो क थाखो आरो ख थाखोखौ फोरोंनाय जायो। बेनि उनाव जोंङो गुदि। फरायसालियाव से थाखोनिफ्राय लानानै बा थाखोसिम फोरोंहोनाय जायो। बे गुदि फरायसालियाव से से थाखोनिफ्राय फोरोंनानै जोंङो मो दा नै बेखौउम फोरोंनानै दानाथ ओ सरखाराबो। गोबां सुबिदा खालामना होनाय जाबाय फरायसाफोरनि थाखाय। ओ फरायसालिफोरा साखोन सिखोन मोजां जालांनो हमबाय। फरायसानि थाखाय जोंङो गाननाय जोमनाय खसाब। लोगोसे। आरांगा जग्रा मासि बिदिहाय ओ सुबिदा होनाय जाबाय सुबिदा मोजांङैनो बेनि थाखाय जोंङो आरो जानायनि थाखायबो दानिया मोजां सुबिदा होनाय जाबाय। बिदिहाय खालामना होनाय जायो नालाय जोंङो थांङो फरायसालियाव थांनानै फोरोंजाबाय बेनिफ्राय आरो बेखौ बारखांनानै थाखोबा। थाखो बाखौ बाखारनानै
औ नोंथां।
गेजेर फरायसालि। गेजेर फरायसालि गुदि फरायसालिखौ बारनानै थाखोबासिम गुदि फरायसालियाव गेजेर फरायसालियाव जोंङो थाखो दनिफ्राय दाइनसिम लानाय जायो आरो दाइनसिमनि उनाव थाखो गु जिखौ गोजौ फरायसालि बुंनाय जायो बे गोजौ फरायसालियाव आरो थाहैबाय बेनि उनाव गोजौ गेजेर फरायसालि गोजौ गेजेर फरायसालिया जिसेनिफ्राय जिनै बेनि उनाव आरो गोजौसिन फरायसालि होनोबा जोंङो जिथामनिफ्राय जिबासिम दानिया जिद जाहैबाय बेसिम हमनाय जायो बिदिहाय जोंङो फरायनायखौ सोलोंथाइखौ बिदिहाय लानो हायो फरायसालियाव जोंङो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय थांनाय जायो। बिदियाव सोलोंथाइखौ बारहोहरनाय जायो औ नोंथां। ओम ओम जोंनि समाथ जायाखै नङा जाबायानो नोंथां। जोंनि आयदाया सावरायलायनायनि आयदा या जाहैबाय फरायसालि नङामोन होनब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
नि फरायसालिनि सायाव सावरायनायाव नोंथांनिफ्रायबो मिथियै बाथ्रा गोबां मिथिनो मोनबाय सानैजों सावरायलायबाय एखो मेखानिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों
औ